हेल'
लौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? खोनादों नां?
आ खोनादों ना?
औ आं खोनादों नोंथां थारैनो खोनादों आङो नोंथां
नोंथाङा एसे नेटवार्क गोनां जायगायाव थाबानो जाबाय नोंथां खोनादों ना?
हेल'
औ आंबो खोनादों दे नोंथां
जादों खोनादों
आ नोंथांनो मोनसे आय दानि सायावसो रा रायलायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथां।
मानि औ औ औ औ खोना दे खोनादों ओमफाय ओमफ्राय नोंथाङा मानि सोमोन्दै लारायनो सानदों टपिकखौ जेनेबा?